ओं खोनादों
ओ
दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै औ दा होनबा आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि गोदोनि खेला एबा आथिखालनि खेला दा नोंथाङा गोदोनि खेला आरो आथिखालनि खेलाफोरखौ बोरै बोरै गेलेयोमोन आरो आथिखालाव खेलाफोर खौ माबोरै गेलेयो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
थारैनो नोंथां
उम
आंबो इमान माने गोसोआव गैजोबा थेवबो आङो आंनि हानाय खिनिखौ बुंसै माने गोदोनि बर'फोरनि बांसिन खेला होननानै बुङोब्लाथ' हाखर खिखर आरो बिदिनो बायदि बायदि अनेख दङ नाथाय आंनि माने गोसोआव इमानबो गैजोबा नाथाय आथिखालावथ' बुंनो थांब्ला बे दा जोंनि बुहुमनाङैनो गेलेनाय बायदि बायदि खेलाफोरखौनो जोंनि बर'फ्राबो गेलेनाय नुसै आरो बेफोर बेफोरखौनो मेन होननानै बर'फ्राबो सानो आथिखालावथ' बर'फ्रा गोदो गेलेजानाय दंबाबो माने दा बे क्रिकेट गेलेनाय जोलुर गेलेनाय बायदि बायदिखौनो मेन होननानै सानो बर'फ्राबो दा थेवबो बर'हा आलादा गेलेनाय दंखायो दा आंनियाव इमानबो गोसोआव बैजोबा बेनिखायनो नोंथाङा बे माखासे खेलाफोरनि नामफोरखौ फोरमायना खिन्थानो हागोन नामा आंनो
आव होननो हागोन गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गेलेबोनाय खेलाफोरनि मादाव गोबां रोखोमनि खेलाफोर दं बिदिनो आसिनि बिसिनि खिखर मंगलबाथा मा होनो बिसो सोलायनाय मावजि एन्जर बिदिनो गोबां रोखोमनि खाबादि गेलेनाय मा होनो इदिनो बि गेलेनाय हो सोलायनाय गेलेनाय बिदिनो मा होनो जं खुबैनाय बेफोरबायदिनो आमोल दिमोल गोबां रोखोमनि जोङो गोदोनि खेलाखौ नुनो‌ मोनोमोन आरो नाथाय गोदोनि गोदो हायो गोदो गोदाय जोंनि बर' माहारियाफोरो गोबां रोखोमनि खेलाखौ सोरनिबा बिफां साया सोरनिबा ला लामा दथ'खा ज' ज' बयबो लोगो लानानै गेलेयोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बेुखौ नुनो थांलिया दा गोदोनि बायदि मा होनो अनलायनानै थानो अनलायनानै बयबो गेलेनायाव मुखुब जाना थायोमोन जेरै गोबां रोखोमनि गेलेनो गेलेनायाव बयबो बेलासे बा फुङाव मालाबा बेफोरबायदि समाव लानानै गेलेयोमोन गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ बेबायदिनो गोदोनि नाथाय आथिखालाव बयबो सुबुङानो गाव गावल' जाबाय मानो होनबा गोदोनि खेलाफोरखौ बावगारजोबनानै दा जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बांसिन बिदिनो भलिबल फुटबल बेडमिन्टन क्रिकेट बायदि बायदि खेला खौ गेलेनाय नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि बायदि जों उन्दैयावथ' गेलेनो मोननाया मार्बल होननायाव गेलेनो मोन्दों बिदिनो गुद गुुर होननाय मार्बल खौ जों बांसिन गेलेयोमोन आरो बेबदिनो दायो दानि जुगाव जों मारबल बानायखौ नुनो थांलिया आथिखालाव बांसिन बलिबोल गेलेयो फुटबल गेलेयो गोदोनि बायदि होसोलायनाय गेलेला गोदो गोदाय आरो मोनसे समावहायो गिला गेलेगिरि बर'फोरनि होननाय जोंखौ खोनानो मोनदोंमोन गिलासोन होननाय बियो मा होनो बिरानि राजामोन आरो गोदो गोदायनि उम बेखौ मोनसे गिलास रोन जोहोलावबो होनाय जायोमोन बि बिजों मा होनो गिला गावनायावहायो सात थाला हाजो बारलांनाय जों खोनानो मोन्दों बिनि सातथाल हाजो बारनानै आसागि बैसागिनि खुन्दुंखौ जहजोबनाय होननाय जों खोनानो मोनदों मोनसे सल'बाथाव मानो होनोबा बे गिलास्रोमंना मा होनो गिला गेले गिरिमोन नालाय नोना बे समावहायो आसागि बैसागि बागिबो दंमोन जेरै बे आसागि बैसागिया गावनि सिथ्ला गेजेरजोंनो मोनसे दाउ फारौ मा होनो अबावबा दाउराव बेरलांबा दाउरनि आगर एरनो हायोमोन बेबायदिनो बिनि गिलास्रोननि गिलाया बिसोरनि खुंन मा होनो सानसालिआव बस'जोबनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो आरो आसागि बैसागिया गिला गिला गिला ओं गिरे गिलास्रोना नागिरनो थांनायाव गिलाखौ हरैखौबो जों नुनो मोनो। खोनानो मोन्दों आरो बे गिला हरैयाव माने गिलास्रोना गावनि बिफाखौ लिंना लायनायखौबो जों खोनानो मोन्दों बेनि जाउनाव आसागि बैसा जाखिजायाबो गिलास्रिनि हिनजाव मा होनो मोजां मोननाय जानो हादोंमोन आरो
औ
बै गोदोनि खेलाफोरखौ नायहरबा आरो आथिखालनि खेलाफोरखौ नायोब्ला गोबां फारागथि दं गोदो गोबां रोखोमनि खेलाफोर दंमोन नाथाय बर'फ्रा बेफोरखौ गारजोबनानै आथिखालाव बेफोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो खेला होनोब्ला ज जोङो मा होनो सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो खेलाफोरखौ गेलेनांगौ जायो मानो होनबा जों खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ मोजांथि लाखिनो हायो। गावनि मेलेमारि गोग्गोजों जौगानो हायो। खेलानि गेजेरजों जों गोबां रोखोम रनि खेला गेलेेनाबो गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोन्दों बिदिनो भलिबल गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरि क्रिकेट गेलेगिरि गोबां रोखोमनि खेलाफोर गेलेनानै जोङो अ जाफुंसे जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथिंबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि खेला गेले ओंखारगासिनो दं इदिनो गामिफ्राव सानफ्रोमबो बिदिनो भलिबल बल होनाय गेलेयो माब्लाबा फैसानि गेलेयो बांसिनानो फैसानि गेलेयो मालाबा ओरैनो गेलेयो गेलेयो आरो नाथाय आथिखालाव गोदोनि बर'फोरनि जे खेला बेफोरखौ बावगारजोबनानै दा जोंनि थाखाय बल होननाय बेल' बांसिन बल खौल' बांसिन गेलेयो दा नोंथांमोनथिं मा होनो बेफोरबायदि खेलाखौनो बांसिन गेलेयो नामा भलिबल फुटबलफोरखौनो?
औ नोंथाङा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंखि दानि लाइमोन फोरा बांसिन गेलेदो प्रायानो बलिबल गेलेयो फुटबल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो लेयो बेडमिन्टन गेलेयो बेखौनो बांसिन गेलेयो होननानै आं सानो आरो मानोना बांसिनै आजिखालिनि बांसिन लाइमोन बर' सुबुंफ्रानो बिदियावल' बांसिन गोसो होसै नाथाय गोदोनि जेरैबायदि खेला बेफोरखौ माने बारा इसिबां गेलेनाय नुनो मोनबां गैया बांसिनानो
आजिखालिनि गोदान मुगानि खेलाफोरखौसो गेलेनाय बांसिन नुनो मोनसै आरो दा माने आङो नोंथांनाव मोनसे खेलानि बागै सोंनो हागोन नामा माने नोंथां ओ हाखर खिखर खेलाखौ बोरै गेलेयो बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा
हाखर सिखर खेलाखौथ' गोबां रोखोम गेलेनाय नुनो मोनो जों मा होनो मोनसे हाखर बानायोमोन आरो बे हाखराव ओमफ्रायो बिदिनो गरफोर गेलेयोमोन बिदिनो हाखर खिखर खेला होनोबा जोङो गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो जोङो इन्दि बेगर गेलेनायखौ नुनो मोनदों इन्दिजों माानो इन्दि बिफांनि इन्दि बेगरखौ लानानै म इदिनो गोबां इदिनो जमा जमा जानानै गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो इन्दि बेगरनि खेलाबो आरो बिदिनो हाखर खिखर खेला होनोबाथाय मा होनो इदिनो मोनसे मा होनो हाखर बानायनानै इदिनो मोनसे ओरैनो गोलाव सिन बानायनानै बेजोंनो गेलनो गेलेनाय जायोमोन बयबो बे थैबा मा होनो थैनाय दंमोन बे खेलायाव थैबाथाय माने गेलेनो मोन यामोन आरो आरो इदिनो जोङो दानि आ हाखर खिखर खेलायावहायो सानै एबा साथामजों गेलेनाय जायोमोन बिदिनो मोनसे मा होनो मोनसे आदब दंमोन आंबो बेखौ बांद्राय गोसोआव गैजोबला आरो दा नोंथांमोनसिं मारबल गेलेनाय होनायखौ खोनानो मोनदों दा बेफोर बे खौ माबोरै गेलेयोमोन एसे फोरमायलाय
मार्बल गेलेनाया जोंनियाव फ्रायानो गेलेयो होननानै बुंजायो मार्बलखौ बिदिनो उन्दै बोसोरनि लाइमोनफ्रा बांसिन गेलेयो आजिखालि मानोना आजिखालि बेफोर खौ बारा गोसो होला मारबलखौ खमैबाबो दस बोसोरनिफ्राय लानानै बिदिनो सल्ल' सथ्र' बोसोरनि गथ'फोर हौवासा गथ'फोरखौ बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो मारबला दा बिदिनो आजिखालि कम्पानिनिफ्राय बानायनानै फैनाय मोनसे दा बेखौ मानसिफ्रा अनेक गेलेयो गबनिबो गेलेयो बिदिनो फोनांलायनाय आखाइजों गावनानै
उम
आखाइजों गावनाय मडेलाबो सोरनि सोरनिबा सोरनिबा गावनाया बेलेग बेलेग गाव गावनि रोंगौथिजों जायो आरो मार्बलजों गावनानै मार्बलजों फोनांनो हायोबा बिदिनो मार्बल मोनलायनाय बा गावनि जों जेरैबायदि खालामनो गोसो बिदि गेलेगिरिया खालामना लानो हायो आरो बिदि मारबला दा आंनि बुजिनानै मोननायाव बेसेबांसिमल' दं आरो नोंथां
औ औ
दाथ' समाबो जाबायानो नोंथां औ गोजोननाय थाबाय
औ